हेलौ औ औ औ
ओ नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोन मोनैनाबिलिनि गाहाम हामलायानायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
ओ आं दिनै नोंथांजों हरनाय खारना जाहैबाय ओ सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो थाखाय थाखाय हरनाय जादों सावराय जागोन ना? औ होमा नोंथाङा आंनो खिथाग्रोनो हागोन नामा सोलोंथाइया मा बुस्थु आरो बेफोरो मारै मारै मोनो
अ सोलोंथाइया जादों ओ मानसिनि जिउनि मोनसे गोनां बाहागो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां गियान आरजिनो हायो आरो गुब
औ
ओ सोलोंथाया सोलोंथायाइया जाबाय थांना थानायनि मोनसे राहा होनना बुंनांगोन मानो होनबा ओ आथिखाल आथिखालाव सो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला थांना थानायाव गोबां जेंना फैयो। माने जेंना मोननो हायो। सोलोंथाइ थायोब्ला नों जेनेबा सोरजोंबा थगायजानाय ओ सोरजोंबा ओ नेवसिजानाय बा बिदिनो गुबुन गुबुन गोबां जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो हायो आरो।
औ
नोंथांनिफ्रायबो आङो एसे खोनासंनो लुबैदों।
सोलोंथाइ ना जों गिबियावनो होनसै सोलोंथाइया जोंनि नांगौथार मोनसे आयदा जोंनि जिउआव नोंथां होननाय बायदिनो सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि जिउखौ ओ गोरलैयै खालामनायाव हेफाजाब होयो आरो जिउआ ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव ओ देहायारि मेलेमारि समाजारि गासिबोथिंजायबो गाससिनिबो बिथिङावनो जों जौ-जौगाहोयो सासे सुबुंखौ सोलोंथाइान ना आरो सोलोंथाइया गिबियावनो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो थैजासिम जाखायो आरो जोङो सोलोंथाइखौ फरायसालियावबो मोननो हायो बा फरायसालिनि बायेरायावबो मोननो हायो जेरै न'खर न'फ्राव मोनो बा लोगोफोरजों थानानैबो मोननो हायो आरो सोलोंथाइ होनोब्ला मोननै मोननै रोखोमाव थायो सोलोंथाइया मोजां मोजां सोलोंनाय आरो गाज्रि सोलोंनाय खिन्थु सुबुं माहारिया मोजां सोलोंनायखौसो बोजबनानै लानांगौ आरोना
औं
आरो बुं दे
औ नंगौ जोङो गुबैयै सोलोंथाइखौ गावनि न'खरावनो मोनग्रोयो गावनि बिमा बिफा आरो गावनि गावनिख्रुइ देरसिन बा गामि जि खुनु ओनसोलावनो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो जोङो सोलोंथाइ
औ हेलौ
सोलोंथाइखौ बिदिनो ओ गोबां रोखोमै आजावना लानो हायो
औ नंगौ
सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो आथिखालाव ओ गोबां साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो ओ थांना थानायनि राहा जेरै बेफार फालांगिफ्रावबो गोबां ओ मदद होयो
औ
औ नोंथाङा आथिखालनि औ आथिखालनि सोलोंथाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन ना
औ आं एसेबाबो बुंसै आथिखालनि सोलोंथाइनि बागै आथिखालनि सोलोंथाइ थाइखौ नायोब्ला ओ आं फरायसालिनिखौ होनसै आरोना
औ औ
ओ गोदोहाय नायोब्ला गोदोनि गोदोहाय फरायसालियाव बांसिन फोरोंगिरिफ्रा खालि ब्लेकबर्ड बा सक्ल' आरो बिजाबफोरल' बाहायनाय जायोमोन ओम खिन्थु आथिखालाव जोङो स्मार्ट क्लासरुमफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै स्मार्ट बर्ड बा प्रजेक्टर ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो ना होमबा ओ आथिखालाव आथिखालनि सो आथिखालनि फरायसालिनि सोलोंनायाव ओ गोबां टेक्नलजियाबो हाबफानानै दं जायखौ दानि सोलोंगिरि बा फरायसाफोरखौ ओ साबसिनै हामसिनै माने सोलोंनायाव हेफाजाब होयो आरोखि माने गोसो जाहोयो आरो ओ गो गोसो गोसोआव लासिननायावबो मेलेमाव सोनानै लानायावबो साबसिन जायो आरो फरायनाया माने बांसिन गोसोआव थायो जेरै ओ अडअ' भिजुयेल क्लिप्सफोर नायनानै ओ बेनि आवबावखौबो नुगोन बा बेनि बेमा रायलायदों बा बेफोरखौबो बुजिनानै आरो बांसिन गोसोआव लानो हायो आरो गोबावसिन
औ नंगौ
नंगौ ना
नोंथाङा दा बुंनाय बायदिनो ओ सोलोंथाइया थिउरि बेस्ल' जायालासे प्रेक्टिकेल बे स जायोब्ला
औ
होननानै आरो हेल' खोनादोंना
औ खोनादों नोंथाङा रिपिट खालामफिननो हागोन
अ आं सानो उम सोलोंथाइया दानि नों थाङा बुंलांनाय बायदि थिउरि बेस्ल' जायालासे प्रे क्टिकेल बेस जानायाबो ओ जोबोद गिदिर बिहोमा आरो माने ओ सोलोंथाइ लानायावहाय प्रेक्टिकेल बेस जायोबा ओ साबसिन होननानै आं सानो आरो
ओ फरायसाफ्रा बा ओ सोलोंगिरिफ्रा ओ प्रेक्टिकेल बेसै सोलोङोबा माने ओ गोबावसिन बा गोसोआव थानाय जायोना उम आरो ओ नोंथांनिसिम आं नोंथांनिफ्राय ओ आरो बे सोलोंथाइया जेरै माबायदि हेफाजाब होबावो जोंखौ इयुनाव माने जिउ राहा खुंलांनायाव बे बेफोरखौ एसे खोनासंनो लुुबैदोंमोन
सोलोंथाइया सोलोंथाइया ओ जोंनि जिउआव ओ गिदिर बिहोमा होयो जेरैबायदि ओ जेनेबा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनोथ' आथिखाल ओ बे ग्लबेलाइजेसननि जा गोहोम बेफोर नङा होमबा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ
औ
हेलौ
अ
हेलौ नोंथांनिखौ एसे औ दे होन दे हेलौ हेलौ
ओं
औ नोंथांनिखौ एसे थाबथानाय थाबथानाय खोनादों औ थाबथानाय थाबथानाय खोनादोंमोन
नोंथाङा बे ग्लबेलाइजेसननि मुगायावहाय सोलोंथाइनि
औ हेलौ औ औ दे होन
नोंथाङा आथिखालावहाय बेसो सोलोंथाइनि बिहोमाया ग्लबेलाइजेसन मुगायाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बि
औ औ ओ नोंथाङा होन्दों ग्लबेलाइजेसनाव माबायदि बिहोमा खोख्लैदोंना सोलोंथाइया ओ जोङो सोलोंथाइ लानानैनो ओ बुहुम नाङैनो जोङो बेरायनायावबो गोहो थायो आरोखि जोङो बेरायनो हायो थांनो हायो दावबायहैनो हायो जोङो गोजान गोजान जायगायाव आरो आरो लोगोसे जोङो उम बेफारफा बेफारि फालांगिफोरबो खालामहैनो हायो आरो आरो आरो बियो जोंनि ओ ओ जेनेबा हादरनि मोनसे हादरनि ओ इक'न'मिखौबो जौगानायाव हेफाजाब होयो सोलोंनाया सोलोंथायानो
ओं ओं
खोनादोंना नोंथां
औ हेलौ
हालौ
खोनादों
होमबा नोंथां ओ निफ्राय आं दिनै गोबां सोलोंथाइनि बारैबो मिथिनो मोनबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनानैबो मोजां मोनदों होमबा ओ एसेयावनो जाथ'सिगोन नामा दिनै नोंथां
ओं नोंथां
औ दे गोजोन्थों होमबा